ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
हागोन नोंथां औ।
नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि। सायाव सावरायनो होननानै माने कलखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ नोंथां बिब्दिब्ला जों बर'फोरनि जौ संनाय आरो जौ लोंनाय बेनि सायावनो एसे। सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावरायनो हायो जोबोर मोजां आयदा बेखौ मोनसे।
औ औ नोंथां बिदिब्ला आंनो एसे आयदानि सोमोन्दै एसे। जागायजेननोसै। नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा। माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ संनानै लोङोमोन होननानै।
औ औ।
आरो आथिखालावबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ जों जौ संनानै लोंनायखौ। खौ माने गोबांहाय नुनो मोनबोदों।
औ।
बिसोर माने गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा हाबा हुखा बा। सावरि बादालि माने बायदि समाजारि आसार खान्थि बा मागो दमासि बैसागो बायदि रंजानाय बोथौफोरावहाय जों जौ माने संनानै लोंग्रा हारि
औ
जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जों जौ खौ मोननै रोखोमावहाय मोननो हायो जेरै जौ गिसि आरो जौ गोरान
औ बेबायदिनो बेजों लोगोसेनो जों माइब्रानि जौ आरो माथानि जौ बेखौबो मोनो जायखौ जों माइब्रा माइरंजों सङो जों माइब्रानि माइरं होन माइब्रानि सरि माइब्रानि जौ आरो जायखौ जों ओंखाम जानाय बा रुनाय माइरंजों सोङो बेखौ जों माथानि जौ होननानैबो मोनथिबोदों
बेबायदिनो जों माने जौखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माने एम्फौ लद्राय जालायजासे माने दानब्रै दानबा बा दानथाम बेबायदि फिसिनानै एखनबा एखनबा ओनसोलफोरावहाय खायसे खायसे जायगाफ्रावहाय जों बोसोरसेयालागै जाजासिम फिसिनानै लोंनायखौबो नुनो मोनबोयो
औ नंगौ
औ नोंथां बेबायदिनो आं माथानि जौनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै
औ
माथानि जौ संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ माने दै होनानै ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोनाय जायो
बे ओंखामखौ जों जुमाय दाला आथिखालावथ' जों प्लास्टिक
औ औ
जे प्लास्टिक गेदेर गेदेर प्लास्टिक बेखौसो जों बिगियाननि गोहोमाव ज बे प्लास्टिकखौसो जों बांसिन बाहायनाय नुयो अब्लाबो माने गोदोनि जि दोरोङारिफाबै जौ संनाय बेवहाय जोङो जुमाय दाला बा संग्राय बेफोरावनो माने जि ओंखाम संनाय बेखौ माने खादौजों एरननानै गुसु जायोब्लासो माने बेयाव एमाव फोनोमोन
बेनि उनावहाय अखानायै माने हरसे बेखौ जों माने फोननानै एमौखौ फोननानै जों हरसे से दोननाय जायोमोन बेनि उनाव जों अखानायै बेखौ जौ सोग्रा दाबखा माने बेफोरावहाय सोनानै माने हरब्रै हरबासो दोननानै जेब्ला बे जौआ लोंनो थाखाय रेडि जायो बा बिदै ओंखारो अब्ला बे जौफोरखौ बे जौ माथाखौ जों सेरनानै लोङोमोन
औ
बेनो जाबाय जौ माथा बा जौ गिसि
औ
औ थिग बेबायदिनो जों माइब्रानि जौ बिदै बेनि सोमोन्दैबो एसे सावरायनि
औ
बे जौ बिदैखौ जों माइब्रा माइरंनिफ्रायहाय बानायनाय जायो बे माइब्रा बिदैया जोबोद माने मिलौदो लोंग्रा मुवा ओ बेखौ ओ थाइसेसो माने एमाव फुननानै ओ सिगां जेरै जों जौगिसि संनायनि जि माने आदब खान्थि बे जे एखे बाहायनानै बाहायनानै जों बे माइब्रानि जौखौबो संनाय जायो अब्लाबो जों बेवहाय बेवहाय माने एमाव खौ एसे खब होनायखौ नुनो मोनो फुननायखौ
औ औ नंगौ
औ बे ओ माने जों जेब्ला दाब ओ माने ओ दाबखायाव ओ माने जौ सङो दोनोब्ला बे एमावखौ जों माने खम बा थाइसे बा थाइनै बेबायदिल' फुननानै ओ दाबखायाव माने दामनैसो सोनानै दोनोब्ला माने ओ बेनिफ्रा ओमफ्राय जों जोबोद माने गोदै बिदै माने बेबायदि गोथाव रोसि ओंखारनाय मोनो आरो बेखौ जों लोंनानै जोबोद गोजोननाय मोनो
औ माइब्रानि जौ बिदै बानायनो थाखाय ओ जों गिबियावनो माइब्रानि माने म म्रानि जि बासा माइरं ओ स्राव स्राव जे जायो ओ बे खौ जों संनानै माने जुमाय दाला बा संग्रायफ्रावहाय माने खादौजों एरहननानै माने गुसु जाहोनानै एमावखौ फुननाय जायो उनावहाय माने बेबायदिनो सेम ओ माथाखौ जेरै बेबायदिनो हरसे माने दोननानै अखानाय जों माने दाबखायाव सोनाय जायो आरो बेखौबो
औ
बेनिफ्रायनो जों माने बेखौहाय दाननै दानथाम दानब्रै बा खायसेफोराहाय ओ बोसोरसेयालागै बे दोननायखौबो जों नुनो मोनबोदों
औ
बेबायदिनो जों जौ गोराननि बाथ्राखौबो सावरायनो हायो
औ
ओ जौ गोरान बेखौ ओ-ओनसोल लाना ओनसोल बा जायगा लाना जायगा सि
नगौ
ओ बे जौ गोरान एबा ओ सेरेप सावनोब्ला माने संनानै दोनखानाय ओ जौवा रायोब्ला जों ओ जेरै सिगां जौ गिसि संदोंमोन बेबायदिनो जों बेनिफ्राय ओ गिसिनिफ्रायसो जों सेरेपखौ सावनाय जायो नालाय ओ जौगिसिया जेब्ला सेर-सेरेब सावनो थाखाय रेडि जायो अब्ला ओ बे जौआव माने नांगौ जखानि दै होनानै सोमनानै दोननाय जायो
औ
बेखौ जों हरसे सोमनानै दोननायनि उनावहाय अखानायै माने बे जौखौनो ओ जों माने जौ गोरान बानायनाय जायो
औ
बेबायदिनो जों अफ्रिखौ माने थौ गिदिराव सोनानै बेनि मोखाङाव माने जौ संग्रा माने बेखौ जायगा लाना जायगा ओ मा बुंगोन बेखौहाय मोख्रा खर'बो होनो नामा
औ जानांगौ नोंथां
औ जे ओ ओ जो- जौ बै थौ गेदेरनिफ्राय जे खबोफैनो हानाय मोनसे गेजेरावहाय गब्लं थानाय ओ बे गब्लं थानाय बे बेसादखौ औ बे माने ओ लिरखेनानै माने सिङाव थिंख्लि फिसा एबा खुरै फिसा माने गंसे एसे आजावना दोननाय जायो।
औ
माने औ ए बिदिब्ला नोंथां र' आंना बिराद माने प्रब्लेम होबाय दं बिदिब्ला नोंथाङानो एसे बुंदो नामा
औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां आं फोरमायदि आं मिथिनाय फोरखौ जोंहा जौ जौ होननानै ओ जौ संनो होनोब्ला जोङो बा जौ संनायनि थाखाय बा जोंनो गिबियावनो मा नांगोनो जोंनो एम नांग्रोगोन जोङो बै एमावखौ जोङो गिबियावनो थियारि खालामग्रोनो थाखाय जोङो आरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे बिलाइफोर बा जोङो बे माइरंजों जोङो बानायो बे जेरै जोङो मोखोना बिलाइ बा मोखोना बिबार ओ लोगोसे ओ खान्थाल बिलाइ ओमफफ्राय खुसेर बिलाइ बा आनारस बिलाइ बैफोरखौ माने जोङो बे मोखोना बिलाइखौ जोङो बांसिन होयो ओ बा बिबार होयो मालाबा बिबारखौबो बेखौ जोङो बांसिन होनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ आरो ओ खुसेर बिलाइ लोगोसे आनारस बिलाइ खौ जोङो दायसिन बा दायनाय बेबायदि होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदि होनानै जोङो माय-माइरंखौ होनानै माइरं जों गलनानै जोङो दिंखिफ्राव बा जेखि जाया ओ उवालफोराव जोङो देनानै बेखौ उनावहाय लादु खालामनानै जोङो फोराननानै बेखौ एम' खालामो। बेनि उनावसो बेनि उनावसो जोङो जौ संनो थाखाय ओ रेडि खालामो बेनि उनाव जोङो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय माइब्रा माथा होननानै बे जोङो माइब्राखौ जोङो संनो थाखाय जोङो ओ जोङोथ' बांसिन समाव जोङो दोआव संनायखौ जोङो माने नुनो मोना होमा बेबायदि संब्ला बांद्राय मोजां जाया होननानै माने बुङो आरो सिगाङाव जोङो बेबायदि नुनो मोनदों जोङो बेखौ बांसिन समाव माने सोललामनायखौ नुनो मोनो बे खफ'जों मोनहोनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेबायदि ओ जायखौ जोङो बै औवानि खासिनिखौ ना मा होनोमोन बेखौ बेखौ बाहायनानै ओ सालामो सलामनानै उनावहाय जोङो ओ बेबायदिनो गुसु खालामहोनानै बै एमावखौ गलायनानै जोङो ओ मोजां ओ जेखि जाया मुवायाव जोङो बार हाबैजासे मोजाङै सोनानै दोनो आरो। ओ माखासे समाव जोंनियाव ओरैबो नुनो मोनो नोंथां जेनेबा बै ओम सोलखांनाय ओंखामखौ बा माइब्रा ओंखामखौ जोङो माने आटाया बांसिन बांद्राय जायोब्ला बा बांद्राय जानायनि थाखाय ओमफाय जोङो दैजों एसे सुस्र'नायखौबो जोङो माने आङो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव। एसे दैजों सु-सु-सुसुनानै उनावहाय बेयाव एमु फोननानै बेबायदिनो ओ दोनना होनानै बानायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। ओ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो माइब्रा बिदैखौ बानायनानै लोङो बिनि उनाव जोङो माथा। माथा होनोब्ला ओ बे माथाखौ जोङो संग्रोबाय ओ ओंखाम बायदि संबाय संनायनि उनावहाय बेयाव एसे गुसु गुसु खालामनानै जोङो एमावखौ गलायनानै दोनबानो जोङो सथाम सानब्रैनि गेजेराव जोङो लोंनो थाखाय थियारि जानायखौ जों नुनो मोनो। बा गोजां बोथोरफोराव जोङो बांसिन गोबाव दोननो नांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो सप्ता मोनसे बा दस दिन बेबायदि गाहाम। नांगौ जायो। जोङो बे जौफोरखौ ओ मानसिफ्रा लोंनायनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव माने माखासे समाव ओ फुजा मोदाय बा ओ मोदाय दावदाय जों फुजिनाय समाव बा गारजा फुजा बायदिसिना होनायफोराव जोङो बाहायनायखौबो जोङो बै नुनो मोनो जौनि बाहायनायखौ। ओ बेनि अनगायैबो औ ओमफाय बेनि अनगायैबो जोंनि ओ आजै आजौमोननि थाखाय जोङो फुजा फोरबोफोर जायोब्ला गिबिग्रो माने बिसोरनो जौ बावउनानै जायखौ गोथैसि बावनाय होनो बे खौ जौफोरखौ बावगोरनानै होनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोङो जौफोरखौ गोबां ओ मानसिफोरा लोंनायनि अनगायैबो जोङो फुजा बा जोङो इसोर सिबिनाय बा मोदै दावदाय फुजिनायावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मो नो।
औ नोंथां थारैनो।
नोंथां होनबा ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै।
औ नोंथां आं जोंना समाबो जाबाय नालाय ओ नोंथांनि फ्राय ओ जोंनि जि जौ बाहायनाय दोरोङारि जौ बानायनायनि जि आदब खान्थि बेखौ मोनथिनो मोनबाय थोजासे। बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
ओ गोजोनथों।